हेलौ औ ओ थाबाय नोंथां
औ गोजोनथों नोंथांसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि बर' समाजावहाय थां सावरायनो
औ हागोन दे नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनो गिबियावनो जोंनि बर' समाजावहाय आइजो माहारि बा हौवा माहारि फोरा माबायदिहाय बेफार फालांगि खालामो बेनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै नोंथां
औ जागोन दे अब्ला नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो बेफार फालांगि होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो बायदिसिना मुवा बेसादनिखौ बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो ओ होननांगोन आरोना नोंथां ओ जेरैहाय जोङो बर' सुबुंफोरा दानि आथिखाल मुगायावहाय गोबाङानो ओ बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनो हमबाय आरोना नोंथां जेरैहाय जोंना ओ आइजो माहारिखौनो जोङो बुंनो हायो जे जोङो नख'रावनो ओ दाउ अमा फिसिनानैहाय ओ बेफार फालांगि खालामो आरोना नोंथां जेरैहाय बेनि अनगायैबो जोंना ओ माखासे सेंग्रा लाइमोनफोराबो जोंनिया ओ मैगंनि आबाद बा जोङो दाउ अमा फिसिनानैहाय बा जोङो बेबायदिनो ब्रयलार फिनानैहाय गोबां ओ बेफार फालांगि खालामनो ओ हमबाय आरोना नोंथां जायनि जाहोनावनो जोंनिया दानि आथिखाल मु ुगायावहाय गोबाङनो रांखावरि बिथिङावबो जौगानाय लाबोबाय आरोोना नों जेरै जोङो गावनि नांगौ रोखोमखौ जोङो बेफार फालांगि खालामनानै सुफुंनो हायो बा जोङो न'खरावबो नांगौ मुवा जायोब्ला जोङो बेबायदि बेफ फालांगि खालामनानैनो जोङो गावनि न'खरनि ओ खरसाफोरखौबो जोङो सुफुंनो हायो आरोना नोंथां ओ बेनि बे गेजेरजोंनो जोंना आइजो माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ नख'रावनो ओ दाउ अमा फिसिनानैहाय बेबायदिनो नख'रखौ सामलायबोगासिनो आरोना नोंथां नाथाय जोङो दानि आथिखाल मुगायावबो नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां बर' आइजोफोरखौनो बेबायदिनो दाउ अमा फिनानैहाय गावनि न'खरखौ सामलायबोदों आर ना नोंथां जेरैहाय जोङो मासे अमा फिसिनो हायोब्ला जोंना बे मासे अमानिफ्रायनो गोबां रांनि मुलाम्फा मोनो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंनो मासे अमााजोङो गिबियावनो बाजार बा गलानिफ्राय बायना लाबोनानैहाय जेब्ला बेखौ जोङो फेदेरगोन फेदेरनानै जेब्ला बेयो बेखौ जोङो फिसा जाहोनो थाखाय न'आव लाखिगोन अब्ला जोङो मासे अमानिफ्रायनो जेरैहाय दसथा बा जोङो एगार'था गाहाम फिसा जायो नङा होमबा नोंथां बे फिसा खौ जोङो मोजाङै फेदेरनो हायोब्ला मासे अमा फिसायावनो जोंना ब्रै रोजा बा बा रोजा राङाव जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां। बेबायदि मोनोब्ला जोंना न'खरावहाय गोबां रांखावरियाव हेफाजाब होयो। आर ना नोंथां बेबायदिनो जोंना बर' आइजोफोराहाय अमा दाउ फिसिनानैनो गावनि न'खर खौ सामलायलांदोंबा जोङो नांगौ रोखोमनि जेरै गावनि गथ' गथायखौ जोङो फरायसालिफोरावहाय फरायनो थिनहरनायाव हेफाजाब होबोदों आर ना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो दानि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जोङो गोबां आइजो खौनो हाथाय बा जोङो बाजार खलाफोराव बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो होनना नोंथां जेरैहाय जोङो सासे आइजो माहारियाहाय बाजार गलाफोराव थांनानै जोङो जेरैहाय, मैगंफोरखौ बायस'नानैहाय फाननायखौबो जोङो नुनो मोनो बा जोङो बेबायदिनो गुवाहाटिी नोगोरमायावहाय थांनानै बेफार फालांगि खालामनायखौबो जोङो आइजो माहारिखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोंना बेफार फालांगियाव आइजो माहारियावल' खालामनानै थायाखै नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जों
नांगौ
हौवा माहारिफोराबो बेबायदिनो बायदिसिना बेफार फालांगि खालामो जेरैहाय जोङो अमानिनो बेफार फालांगि मैगं थाइजौनि बेफार फालांगि बा जोङो गय गय बागान गायनानै बा जोङो थालिर बागान फिथाइ- सामथाइनि बागान, मैगंनि बागान बा जोङो बेबायदिनोहाय सापत गायनानै साहापतनि बागान बायदिसिना बागान बिफान बानायनानैनो जेरैहाय जोंना बर' हौवाफोराबो बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनानै गावनि न'खरखौ सुंथाबोदों बा गावनि न'खरखौ सामलायबोनो हादों आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो सासे मानसिया साख्रि गैयाब्लाबो जोंना बेफार फालांगि खालामनायनि गेजेरजोंनो जोङो बोसोरावनो जोबोद रांखावरि आरजिनो हायो होननानै सानो आरो ा नोंथां जेरैहाय जोङो मोनसे ज ड्रागननि बागान बानायोबब्ला जोङो बे ड्रागननि बागानाव जोङो बोसोरसेयावनो बा लाख द' लाख लाखसो रां मोनोबोला जोंना। खरसा बरसा थांनानैहाय बिदि राङा जोंना मोनो। नुयोब्ला जोङो गावनि। न'खरखौ सामलायलांनायाव जोबोद मोजां जायो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां। जोंनि बर' समाज। हाय बेबायदिनो आइजो माहारि बा हौवा माहारिफोरा मा बायदिहाय बे बेफार फालांगियाव मुखुब जानानै दोङोबा माबायदि बेफार फालांगि मावो।
औ नंगौथारो आंनिबो। नोंथां बुंनाय बायदिनो एसे बारा गोलाव सुंदयै फोरमायनो नाजागोन नोंथां।
औ औ।
औ दा नोंथाङासो दह बुंदों जेरै जोंनि आइजो माहारिफोरा जे। दाउ अमा बोरमा फिसियो होन्दों नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
मानो होनब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो। आइजो माहारिफोरा दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि हुदा दंखायो नोंथां।
औ औ नंगौ।
मानोहोनब्ला। नाथाय गोदो गोदाय जोंहा बिदि दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि। जाहोनानो जाहैबाय जोंहा माने। बेखौ जोङो जानो थाखायसो फिसिनाय जायोमोना आरो नोंथां मानो होनबब्ला। जोंहा बेबायदि आवगायाव बिदि फालांगिनि। सोमोन्दै जेबो मिथिद्रायामोन नालाय नोंथां।
औ औ।
औ नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव जे। बयबो सुबुंफ्रानो फ्राय मिथिफ्रामबायदि जोंनो। दावगानो थाखाय एबा। मा खालामबा मोजां जागोन बेनि थाखाय जोंहा रांखावरिनि गोनांथि जानानै। बेफोरबायदि फिसा फिसानिफ्रायनो जोंहा। बारायबोनानै एबा देरबोनानै गोबानो गोदोर जालांदों जेरै आं।
नंगौ नंगौ।
फ आरोना जेरै आं आइजो माहारिनि बागैनो बुंसै। जे जोंहा आइजो माहारिफोरा खायफाया दाउ। फार्मबो थायो जेरै गिबि गिबियावनो। बिथां आइजो माहारिया एबा आइजोआ हाथाय एबा बाजाराव थांनानै। दाउ एबा। मा माबासो दाउ एबा मा जिसो दाउ बायना लाबोनानै गिबियाव।
औ औ नंगौ नोंथां।
फिसिग्रोयो आरो नोंथां बिनि उनाव बेखौ।
औ औ।
मोजाङै जोथोन लानानै जेब्ला बे दाउआ बिदै दै नानै। ग नानै एबा ग फायना। फिसा जायो आरोना नोंथां बेखौ बेखौ मोजाङै। दोननानै एबा मोनसे गुवार न बानायना दोननाय जायो आरो माने। जे जिहेथु दाउआ मोजाङै थांनो हानायनि आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
बिनि उनाव बे दाउखौ फाननानैनो जि रां मोननाय बेखौ। बे रांजोंनो एबा बेखौ दोनथुमनानै नांगौ समायाव एबा बे रांजोंनो जोंहा आरोबाव जे बे बेफार फालांगिखौ फेदेरबावनो थाखाय जोंहा आरोबाव दाउबाव बायबावनाय जाया आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बारायलांबाय थै एसेनिफ्राय एसे बारायलांबाय थानानै जोंहा गोदोर एबा जि जोंनि जि बेफार फालांगि बियो गोदोरसिन सहैनो हायो आरो नोंथां। जेरै दा आथिखालाव दाो सोलिबाय थानाय जे गय बागान आरो नोंथां
औ औ
औ गय बागान दा फ्राय खायफानिा फ्राय गैयाबाबो दब्लायसे एबा दब्लायनबाबो दोङो आरो नोंथां
नंगौ नोंथांनो
औ बिब्दिनो जोंहा जि दब्लायसेयाव जाखोनाय जे गय बिफां बे फिथाइखौ मानोा बे फिथाइखौ जोंहा लाखिनानै मोनहोनानै जों बेखौ जावै फिननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
जाहाथे बेखौ आरोबाव गोबाङै गायनो हानायनि थाखाय बेबायदिनो जोंहा लाखिनानै एबा बे गयखौबो जोंहा जावैनानै जोंहा फेदेर फेदेर एबा गोबां बिगा हा गायनानै जोङो गोबां रां मोननाय खायफाया गोबां जेबा नैजि बिघा एबा जिबा बिगा बायदि गोबां गय बागान दङो नंगौ नङा नोंथां?
औ औ
औ बेबायदिनो थिगबायदिनो जिबा बिघा एबा नैजि बिघा गयाव गय बि फाङाव एबा गय फिथाइयाव जोंहा बोसोराव खायफाया औ खायफाया गयनि महरखौ लानानै खायफाया दाइन लाख खायफाया गु लाख बायदि एबा खायफाया खमैबो बा लाख बायदि मोनो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो अमानि बेलायावबो आरोना नोंथां जे जों गिबियाव अमाखौ गोबां हायाबाबो गिबियाव जोंहा मानै एबा माथाम फिग्रोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जों बेखौ अमा खौबो जोङो दाउ बोरमा बायदिनो जोङो जोथोन लानानै बेखौ फिसा जाहोयो आरो बे फिसाखौनो जों फानो बे जोंहा बे फिसायावनो गोबां रां रां मोनो नालाय नोंथां जेरै जोंहा मासे अमा फिसायावनो जोंहा ब्रै रोजा एबा बा रोजा गाहाम मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ बेबायदिनो मैगं बेफारनि बेलायावबो जोंहा गोबां दं जेरै जोंहा गोबां मैगं थाइगंनि बेफार दं जेरै खायफाया बोथोर लानानै बोथोर मावो आरो नोंथां खायफाया आरो फिथाइ सामथाइनि नोंगौ ना‌ नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ आरो खायफाया ना दाननाय बायदि अमा दाननाय अमा बेदर दोननाय बायदि आरोना नोंथां गोबां। औ आरो बेबिदिनो‌ थिग जोंहा आरो गुबुन गुबुन दंबावो जेरै दानि आथिखाल मुगायाव जि सोलिनाय जि दखान एबा गेला दखान जायाव जोंहा थाव गुबै नांगौ मुवा जेरै खांसि सुनाय साबोन बायदि दुगैनाय साबोन बायदि गोबां मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा खाखोर बिलाइ एबा लेखा एबा नङाब्ला बिजाब बेफोरनिबो जोंहा गोबां फालांगि ओंखारबाय आरोना नंगौ। नोंथां औ बिब्दिनो जोंहा गिबियाव फिसानिफ्राय जोंहा जागायबोनानै जोंहा गोदोराव सहैनो हायो आरो नोंथां बे।
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
औ
बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां मानो होनोब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम गोबां बाथ्रा मिथिनो मोननानै